खोनाबाय औ खोनाबाय ने
खोनादोंने
औ खोनादों खोनादों मोजां दा खौरांफ्रा औ खोनादों खोनाहैयाखै नामा खोनाहैयाखै
आंना बारा नेट नाङालै थावारानो नांनो नागिरा
आंना नांदों मोजां दा खबर सबर खौराङा मोजां नामा होनदां आं खौरांफ्रा खोनादों माथो खोना फैयालै जेबो खबरफ्रा मोजां नामा होनदां आं खौरांफ्रा ए न'आव दं नै
ओइ मारा खोना नागिरा थावारानो नांनो नागिरा
ए खोनानो नागिरा ने जायगायानो बिदिबा ओंख्रिया माबा मा होनो फान्थाव, आलु ओमफ्राय बयलारजों बयलारजों आलु
उम
माइ गायदोंमोन नालाय दिनै जोब्बाय हाग'बाय खुनुरुखुम खुनुरुखुम हाब गानो हाग'बाय दिनै होनदां
उम
खोनादों
बेसेबांसो जाखो
नोंस्रालाय गैया मैयासो रायज्लायजेननायालाय आं
हा है एकदमबारे माबायान नाङा थावारान नाङा मालाबा मोजां खोनाबो मालाबा मोजां गा
दे आंनाखौ जि मोजां
खोनाबाय ने
आं खोनागासिनो
हो आंनिया फरजि
नांदों आंनाव मोजांनो
जेराव थाङासै दिनै
सिवबो मानि बे माइ गायनायाव थांबाय फंसे थाहैबाय
बेथ
माइ गायदोंमोन माइ गायनायाव दिनै हाबबाय
खोनाया
खोनादों
बुंहरफिनलाय ए
दुब्लियाव माइ गायनायाव थांदोंमोन दहायो फुंसे ओमफ्राय बेलासियाव फैबाय
आ
खोनायाखै
दाब ना
खोनाफैला माथो जेबो ओमफ्राय बहा दं
हा
बहा दं दा फोथाराव दं नामा
एसेनो एसे - एसे
माथो जेबो खोनाफैलालै
थाबथा जोबथारबाय, खोनादों? फंसेबो खोनाफैयासै नोंनिखौ।
खोना फैयासै ओए। सो खोनाफैबाय नै दासो खोनादों दासो। दासो खोनादों दय जेबो खोनायासैमोन।
ओह।
उम।
एकदम बारा मोजां खोनानो नागिरा रायलायनायखौ।
उम। सानाव बाथाय जानो नागिरा मोनाया मुलि मोना मोनासो आराम जायो। बाजाराव हाबहैयासै आङो बाजाराव हाब फैयाासै आं डाइरेक्ट दुब्लियाव थांबाय माइ गायनायाव।
खोनाबाय ओमफ्राय मालाबा खोना नागिरथारा बिराद प्रब्लेम जायो थावारनि।
दे आंनियाबो बिदिनो जायो। बाजाराव थाङासै।
हा?
गोथाव गोथाव मैगं ओंखारथारदोंमोन खोमा ने बाजाराव? बाजाराव होनदां गोथाव गोथाव मैगं ओंखारथारदोंमोन खोमादां गलायाव? गोथाव गोथाव मैगं ओंखारदोंमोन खोमादांलै होनदां। गोथाव गोथाव मैगं ओंखारदोंमोन खोमालै होनदां बाजाराव। ए। मानोबा बिदि जागासिनो।
ओइ बारा मोजां खोनायासै दानहरदो नों खोनादोंबा। जाखाबाय दे फास मिनित जाखाबाय। खोनादोंबा दानहर